औ
हेलौ
हेलौ हेलौ
ओ औ खोनादों औ हेलौ खोनादों
औ खोनांदों
उम मोजां खोनादोंना
औ मोजांनो खोनादों
आं नोंनाव मोनसे खोथासो सोंनो फनहरदोंमोन
मा खोथाबा
मोजां खोनाफिनासैलाय नोंनिखौ
मोजां खोनाफिनासै माने माथो आं मोजां खोनागासिनो
थाव रानो
नेटानो नांनो नांगिरा नेटनिनो बिय़ाव प्रब्लेम नेदानो नांनो नागिराहाय जोंथिं नेदानो बिराद प्रब्लेम हा
बे हारमुनि गाबनाय बायदिसो खोनाबाय
ए हारमुनि‌ दामनाय बायदिसो खोनादों होमबा
उम बेब्रे बाब्रा बुजिनो नो नागिरा मोनसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन आङो नोंनाव
औ मा खोथादे सोंलाय मा खोथामोन हेलौ औ
नोंहा नेदानो जाया नामा आंहालाय माथो नेदानो फुलथार हेलौ‌ नोंथां मा जाखो ना उन्दुनो ओंखारबाय नामा हेलौ थेन्थखोसो ना माखोसो नोंलाय हेलौ हेलौ ना फिसाजोआ गाबना होलायबाय नामा नोंना मा सोंनो सानाङामोन नोंलाय ना बेरायनाय औ औ औ खोनाबाय दे सोंदो मा खोथामोन
थेथदोंमोन नामा नोंथाङा आंनो फोरमायनो होनिसै नामा नोंथां नोंनिखौ खोनाफैयाासै आङो
मा लोंखो नोंथाङालाय स्रु स्रु साबसाबनो
हेलौ
औ
खोनायाखै? खोनायाखैथ
खोनादों। खोनादों नोंथां जाहानि बै सिमानि थाइजौ दंफाङा दैबानाजों बुनानै दहायो न' खाथिनि न'आव फेम बायसिनहैबाय नोंथां। ओमफ्रायो फिथाइबो दंसोगारोमोन आरो थाइजौआव नोंथां। बेखौनो गथ'फ्रा जि खननानै जासोबाय फारसेथिं थाइजौ